रायलायनो सम मोनगोन ना?
औ हागोन हागोन
औ ओ दा गाहामैनो दंना?
औ थिगैनो दं।
औ दिनैनिफ्रायथ' बोरमानि ट्रेनिं लानाया जागासिनो।
ओं जाग जागाय जेनबाय दोनै।
जागायजेनबाय ओ इयुनाव मा खालामनो सानदों बोरमा फार्म खालाम आ बोरमा ट्रेनिं लानानै?
ओरैनो बोरमा ट्रेनिं खालामनानै बोरमा न'आव फार्मिं। खालामनानै सेल्फ इमप्लयमेन्टनि थाखाय एसे माबानो सानदों आरो।
औ औ औ आंबोथ' बेखौनो टारगेटआ बेखौनो खालामनो सानदों।
औ।
उम ओरैनो मा मा बोरमानि बेवहाय फोरोंथाय होनो नागिरदों?
आं गोसोआव गैजोबा जेनेबा ओ बर होननाय मोनसे ब्रिदिं दं बेबो माबायो बेखौबो फारमिं खालामनो हायो जेनेबा दङ गोबां टप टेन माबा दङ इयाव।
बेयोथ' माबानि ना बेदरनि बिराद मोजां। बेदरनि थाखाय औ प्रफिट दङ बोस सेरसेयावनो बाइस किजि बेदर ओंखारो नङा होमबा?
बिस केजि बेदर ओंखारो हाम। मा मोनसे दंबावो बेंगल ब्लेक गड होननाय।
अ बेंगल ब्लेकबो। लकेल बायदिजोंनो जोंनि लकेल बायदि। औ
गोबां दंबावो आं गोसोआव गैजोबब्ला माने।
उम उम ओ जोंनियावथ' लकेल बोरमायाबो मोजाङानो मानो होनबा फोसाबनाय। लायोबा नङा होमबा जोङो ट्रिटमेन्ट खालामलांबाय थानो हायोबा बहुद सुबिदा दङ। रां आरजिनायनि गावखौ फोथांनानै लानो हानायनि।
औ
उम।
ओरैनो माखासे बेमारफोरनि थाखाय बे इन्जेकसनफोर होबानो बाहाथे बे फिउसाराव बांद्राय माने
उम नंगौ नंगौ।
माखासे मुलिफोर दङ बेयाव गासिबो बेनियाव मोनजोबो।
ट्रेनिंआनो मेन ट्रेनिंआनो बिनि थाखायनो लानांगौ।
उम उम औ। ओमफ्राय नोंथाङालै अबेयाव फारमिं खालामनो थाङो।
आंथ' आं गामियावनो खालामगोन फारमिंखौ ट्रेनिं जोबखांनाय नि उनाव
औ
खालामगोन।
आतसा आतसा।
औ आंनाबो बेनो थांखिया बैसोर माखासे हाइब्रिद बोरमाफोरखौ लाबोनाय आरोखि।
औ।
आरो लकेलनिखौ ख्रस खालामसोसै।
अ
औ उम
इयाव ओरैनो बे अरजिनाल हाइब्रिदनिफ्राय लकेलजों ख्रस खालामनायानो साबसिन जागोन।
मानो होनोबा बे हाइब्रिद अरिजिनाला जाहैबाय गुबुन हादरनि मोनसे माबा ओ गुबुन हाद दरनि माबाजों बोथोरजों गोरोबनाय मोनसे बोरमा जोंनियाव लकेलजों ख्रस खालामबा माने बे ओ बेद'रावबो बुरजा ओंखारबाय जोंनि बोथोरजोंबो मिलायनो हानाय जाहै गोन आरो बे ख्रस्था ओ खाब जागोन। ओरै लकेलनि थादेरबाय नालाय बेनाव।
औ
ओरैनो जोंनियाव आसामाव अखा हानाय माबाफ्रा बुरजा बांसिनखाय ओरै बोथोरा माबाखायो बेमार जानायनि चान्स बांसिन थाखायो जाहैदों बे हर बोरमाया
बर बोरमानिया?
औ दा जों बेखौ लकेलजों ख्रस खालामबा एसे माने रिक्सा एसे खम जागोन आरो।
बेफोर बादिनो
जोंनि जायगायावथ' गांसोनि अभाब गैया दा आरो जोङो जि थारगेट लादों बेखौ फालांगिखौ गिदिर फेहेरनांगौ आरोखि।
औ
होनबासो जोंनि बर'फ्राबो फालांगियाव दावखोगोन।
औ औ। ओरैनो उम। जौसारफ्राव हा?
फिउचार फ्राव आरोबाव मा दाजाबदेरनो लुबैयो? औ
बेखौ आं दा सानथ'वाखै माने बोरमाखौ माबागांसे उनाव दाजाबदेरनायखौ उनाव सानसिगोन माने।
बोरमाजों लोगोसे जानो दाउफोरबो एसे लाफानायनि टारगेट लादों। बोरमाजों लोगोसे दाउफोरखौबो
हायो हायो बेखौबो लाफानो हायो। ओमफ्राय नाबो माबाफा जायो माने। बोरमाजों लोगोसे औ डाइरेक्ट बोरमानि बे वेस्ट माबाफोरखौनो खिफोरखौनो फख्रियाव डाइरेक्ट हरनो हायो जाहैदों।
प्रफिट जाबाय जोंहा।
औ
बोरमानि जानायखौनो नायाबो जानाय
जायो
औ
न'खर सोलिनो हायोथ' ना बोरमा फिनानैबो
आं हायो गोबां दङ बिदिनो माने साक्सेस जानाय बिराद बुरजा बुरजा फार्मिं खालामनानै साक्सेस जानाय दङ
माने बोरमानि थाखाय एसे माने जोथोनल' लानांगौ आरो बोरमाखौ एसे साफायाव लाखि
उम
नङाबा बेमार जानायनि चान्सा बारा थायो
जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बांसिन फालांगि बोरमा फिसिनायनि फालांगियाव अनसुमा बसुमतारियानो दा हाइसाना दं अदालगुरि जोंनि ओरै बिजनि ओनसोलावबो नाजा जोङो
हम हाइब्रिद बोरमा फिसियोबा एसे मुलाम्फायानो जुदि बे बर बोरमाखौ मोनोब्ला बोसोर- बाइस केजि जायोब्ला ओ- हमनानै ला पन्सासथासो बे बोरमाया दङबा बेसे बुज्रा मोनहैयो जोङोना बोसोराव
जि हिसाब सानोबाथ' लाम मोनो
मोनो बोरमाया दामाबो खम नङालाय बेबो गोबाङानो
केजि हिसाब फानोबा गोबाङानो मोनोना नङा होमबा
मोनो बाइस केजि नङाबाबो बिस केजियाथ' ओंखारागोन बेयो बोसोराव बिस केजि जायोब्ला जुदि दसथा बोरमा माबायोब्ला दायरेक दुइस' केजि दुइ कुइन्टेल
न' न' बोरमानि न' फोरखौ- बेसेबांसो गोलाव लुनो सानो
फोरमानथि न' खौथ' गोसोबायदि हायो माने गोलावखौबो हायो गुवारबो हायो केपासिटिखौ नायनानै लुनो हायो
नोंथाङा नोंथाङा बेसेबांसो गोलावखौ लुगोन
आं- ओ- ओरैनो बारा गोलाव' गोलावलुवा आङो सल्लिस फुटसो लुनोसै बांद्राय ओै- बार' थेर' फ फो गोलाव माने बिनो एकस'थासो बोरमा फिसिनायनि एसे
गिबियाव एक्स'था
ओ एसे एसे बारायलांनोसै लासै लासै एकस' देरस' बिदि बारायलांबाय थानोसै बोरमानि केपासिटिया बारायलांबा लुदेरबाय थानोसै
जायगायाथ' जोंनि साइदआव बहुत दंखायो
जायगानि जेबो प्रब्लम गैया जोंना
औ-
उ-
ओ- बोरमा मेन्दाखौबो लाफानो सानदों आङो बोरमा मेन्दानि बेदराबो गोबां गोथावबो। आरो मारकेटआवबो मोजाङै सोलियो ओ- बिनि थाखाय
लाफानो हायो लकेलफोरखौबो लाफानो हायो मै मोनसेल'जोंथ' जाखाया
बोरमा मेन्दायाबो गोबां थाबैनो एरो
औ-। थाब एरगोन थाब फाननो मोनगोन नङा बा एसे प्रफिटआव
नंगौ नंगौ थाब फाननो मोनो।
बोसोरावबो माने बांसिन बांसिन प्रडाक्ट होगोन आरो ना बेदाव कवानटिटिया
उम बे बोरमानि ट्रेनिंखौ सोलोंनानै लाग्रोदो मोजाङैनो होनबा बुजि नाया बांसिन आरो हाबबावगोन गियानाव
औ है दिनैसो जागायजेनदों माने गाबोन दिनाव एसे मोजाङैनो माबाहैगोन
ट्रेनिंयाथ बार दिन ना बा ट्रेनिंया बारदिन जागोन औ।
ओरैनो जोंनि मानसिफ्रा बारा बोरमा बेदरखौबो जालायलाङालै बिनि थाखायनो एसे मार्केटआव खम ग्लैनो नागिरो जोंनि साइडआव
औ।
गुबुनफोरा गोबां जायो बेदरखौ
औ गुबुनफोरा जायो।
उम
से
जोङो अमाफोरबो अमाफोरखौबो लांफानो हायो नङा होमबा अमाफोर मानैसो खेबसेनो फिसा फिसा औ।
ओ मा मालटि फार्मिं जागोन आरो ना मोननै मोनथाम
औ मोननै मोनथाम। जों बेखार मानसिफ्राबो बेबा दि दाउ अमा बोरमा फिनानै रां आरजिनानै लानो हायोबा बुहुद नखर सलायनो गोरलै जागोन।
गोरलै जागोन। दा बुंनो थाङोब्ला गभारमेन्ट जब मोननांगौआनो इमपसिबोल दानि जुगाव माने ओ बेयाव गभार्मेन्ट जब मोननांगौआ एथबां समभाब नंखाया।
दा गभार्मेन्ट जबनि सोलायो आरो जों बिदि फिसा फिसौ बिजनेस मावोबा। माने हायो आरो आराम जानो आनथाखौ थेर थेरखौ थोयो।
औ। जोबोर मोजां मोनबाय रायलायनानै नङा होमबा।
दे उनाव रायलायफिनसै